हेल' नोंथां
ओं खोनादों नोंथां
नोंथाङा दायो फ्रियावनो दंथ'य ना?
औ नोंथां दायो फ्रियावनो दङ।
अ अब्ला आङो नोंथांजों दावबायनायनि सोमोन्दै सावरायनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां हागोन।
अ होमबा आङो फोरमायनोसै नोंथां।
औ
उम जोङो दावबायानाय होननानै मिथियो बुङोब्ला जोङो गोजान गोजान जायगा एबा खाथि खालानि जायगायाव जोङो बे थांनायखौ होननानै बुंनाय जायो आरो नोंथां आंनि मथेब्ला माने जोङो दावबायनाया गोबां रोखोमनि दावबायनाय थायो जेरै इसकु स्कुल निफ्राय लांनाय दावबायनाय ओमफ्राय लोगोफोरजों थांनाय दाव दावबायनाय फेमिलिजों थांनाय दावबायनाय ओमफ्राय बिदिनो गोबां रोखोम थायो आरो लोगोफोरजों थांनाय दावबायनाय होननानै होनोब्ला माने दावबायनायाव जोङो बांसिन मोजां मोननाय जायो आरो गोसोफोरखौ जोङो जेरै गोजान गोजेर जायगायाव थांनानै। आराम खुसियै जाग्रा लोंग्रा लांफानानै गलानिफ्राय माखासे जाग्रा लोंग्रा लांफानानै माखासे गोसोनि साननाय एबा गोसोनि दुखु मोननाय बोराबनाय बेफोरखौ जोङो लोगोफोरजों जुदि दावबायोबा फ्रि मोनो आरो नोंथां। माइन्दफ्राबो फ्रेस जायो आरो नोंथां ओमफ्राय ओमफ्राय जोङो बांसिन थाङा जोङो हाजो जायगा एबा बिदिनो बिबार बागान दैसाफोराव बिदिनो बेरायहैनाय जायो आरो हाजो जायगायाव बेरायहैनोयोब्ला बारहावाखौ मोजां मोनगोन बिफां लाइफां मोजां मोजां नुगोन ओमफ्राय गोजोन सिरि रावनिबो बिदिनो दावराव गैयै मि नि थाखाय गोसोखौ सान्थि गोजोन मोनो आरो नोंथां। ओमफ्राय आरो आरो दैमा दैसा सा फोराव बिदि खाथिफोराव दालांफोराव जुदि बेरायनो थाङोब्ला दै गाबनायजों ओमफाय गुसुजों गरम बोथोरावथ' बांसिन जोङो गुसु जायगाखौथ' नागिरनानै थाङो नालाय नोंथां।
औ औ
बिदिनो दैमा दैमा फोराव थाङो आरो जोङो बांसिन दैमा वाटार फल ओमफ्राय दै बाज्रुमनायफोराव जों थांनाय जायो आरो बेबायदिफोराव थांनानै जोङो लोगोफोरजों बिदिनो दुगैहैयो। ओमफ्राय दुगैखांनानै जोङो इहायथ' जोङो थांनानैथ' थाब फैफिननो हाया नालाय माखासे जोङो जाग्रा मुवा लांफायो आरो बांसिन जोङो गलानिफ्रायनो जाग्रा मुवा लांफायो जों जेरै फिथाइ सामथा फिथाइ सामथाइ होननानै बुङोब्ला आपेल आंगुर थरमुस बायदि बिदिनो रोखोमनि थायो आरो ओमफ्राय बेनि उन अनगायैबो जोङो माखासे बेदरफोर एवनानै लाङो। ओंखामबो संनानै लाङो। ओमफ्राय जों बिदिनो ज' गोजोन जाहैयो आरो जों बिदि बा जेब्ला जोङो थांसिगोन थांनानै जोङो दुगैसिगोन दुगैनानै माखासे फथ'फोर साफायसि गोन दसे बिदिनो जायगाफोरखौ बेरायसिगोन बेरायनानै लोगोफोरजों दसे जेब्ला जोङो जेब्ला जों जानाय आदारनि सम जायो जानायनि सम जायो अब्ला जोङो लांनाय जि जोंनिफ्राय जि बुस्थु लांफादोंमोन जाग्रा बेफोरखौ जोङो जासिगोन जाखांनानै जाखांनाय नि उनाव जोङो दसे थासिनो आरो थानानै अब्ला जोङो होमब्ला नवाव फैफिनसिगोन होमबा ओमफ्राय आरो बिनि अनगायैबो जोंनि दावबायरायनायखौ आं नोंथांनो फोरमायनानै होनोसै।
औ
फेमिलिजों थाङोबा जोङो न'खरनि गासैबो सुबुङानो थांनाय जायो। बेवहाय जोङो बिदि जेनेबा गाज्रि खोथा इदि बायदिसिना जोङो बिदि बाहाय लागाया आरो जोङो फेमिलिजों थांबा जोङो फेमिलिजों थांबा मोजाङै थाङो ओमफाय जोङो गासिबो बिमाजों थाङो जोङो बिफाजों थांफायो बिदि बिदाफोरजों ज' ज' थाङो गोजानफ्राव जेरै बिदिनो दावबायनायाव जोङो बिदिनो लामाफ्राव बिदिनो मन्दिरफोर नुयोबा खुलुमलाङो। आरो नोंथां। ओमफाय बिदिनो जाग्रा लोंग्रा न'निफ्रायबो लांफायो जोङो फेमिलिजों थाङोबा बांसिन न'निफ्राय लांफानाय जायो आरो ओंखाम ओंख्रि संनानै लांफायो माखासे बेदरफोरखौ ओजोंहायबो सं हैयो एबा जोङो न'निफ्रायनो संनानैबो लांनाय जायो आरो नोंथाङा
औ औ
ओं ओमफायहाय नोंथाङा दावबायनायाव माबायदि थाङो एबा बांसिन अबेजों लोगोफोरजों फेमिलिजों थांनाय जायो नोंथाङा फोरमायनो होनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां नोंथाङा जि दाव बायनायनि बागै बुंबाय दायो आं बो आंनि जि दावबायनाय बिनि बागै आं नोंथांजों नोंथांनो फोरमायनो सानदों दावबायनाय होननानै बुङोब्ला जोङो बेखौनो बुंनो हायोदि दावबायनाया जाहैबाय गोजान दावबायनाय आरो खाथि दावबायनाय आरो गोजान दावबायनाय होननानै बुङोब्ला जोङो जोंनिनो जि थानाय ओनसोल बिनि एसे गोजानावहाय बा जेरैहाय इटानगोर बा गुवाहाटि बा मुम्बाइ बेफोर बेरायनाय होननानै बुङो जेरैहाय आंथ' बांसिनानो ओ हारसिंबा लोगोफोरजोंहाय बेरायदों। एसे जोंनि थाग्रा जायगानिफ्राय एसे गोजानावहाय बेरायनायखौहाय आङो मोजां मोनो मानो होनोब्ला जोङो ओ जि नुफेरै माखासे सिनारि बा माखासे नुफेरै ओ ओ मुवा बेसाद बेखौहाय जोङो गोजानाव थाङोब्ला ओ नुनो मोननाय जायो आरो ना आरो बै ओ बैनि जि माखासे दोरोङारि जानाय बा दोरोङारि गाननाय जोमनाय बेफोरखौहाय जोङो ओ नुनो मोनो बा सोलोंनो मोनो।
औ
गोजानाव थाङोब्ला जोङो बांसिनानो ओ जोङो लोगोफोरजोंहाय ज' थाङो ओ लोगोफोरजों थाङोब्ला जोङो माखासे ओ एसे फ्रियै ओ फेमिलिजोंथ' आङो गोबां खम बेरायो फेमिलिजों आङो दावबायफेरनायानो जायाखै ओ आं बांसिन दावबायदों होनोब्ला जोंनिनो साखाथियाव थानाय जि इटानोगोर बेफोरावहाय आङो थांदों जे इटान नोगोरनि जोंनि माखासे लामा सामा मिथिंगायारि जि थासारि बा मिथिंगायारि जि बारहावा बेफोरखौहाय आङो गोबां मोजां मोनो बेरायनो ओ बेरायनो मोजां मोनो जोंनि मोनथियै बा नुयै बेफोर जायगाखौहाय जोङो नुनो मोनो। बा जों बेखौ सोलोंनो मोनो। ओ बेनिखायनो आङो एसे गोजानाव बेरायनायखौहाय लोगोफोरजों बेरायनायखौहाय आङो मोजां मोनो ओ खाथि खाला जों खाथि खाला होनना बुङोब्ला जोङो जोंनिनो ओ जोंनिनो गामि बा जोंनि खाथि खालानि सेन्टार बेफोरावहाय जाहैबाय जोंनि खाथि खाला दावबायनाय ओ जोङो खाथि खालायावहाय जोङो जोंनि माखासे माइ खौहाय मालाबा समावहाय
फ्रेस खालामनो थाखायबा माइखौहाय मोजां खालामनो थाखायबा जोङो खाथि खाला इदिनो लामा आसामाव दसे थाबायहैनाय
बा लामा सेन्टारावहाय जोङो साहा लोंहैनाय बेफोर जाहैबाय खाथि खाला दावबायनाय। आं बांसिनानो ओ इदिनो लोगोफोरजों बेरायो ओ लोगोफोरजों बेरायोब्ला जोङो माखासे ओ जायगायावहाय नुहैयै बा थांनो हायै जायगायावहाय जोङो ज' लोगो नांनानैहाय ओ थाङो बा नायनानै फैयो। ओ जोंथ' बांसिनानो बाइकजों बा गारिजों बेरायो ओ एसे गोजान जायगायावहाय बेरायनो थाखायबा जोंनो गारि बा बाइक बेफोरनि गोनांथि जायो बेनि थाखायनो आं बांसिनानो बाइकजोंहाय बेरायदों। ओ बाइकजोंहाय थांनानैहाय बैफोरनि जि माखासे सिनारि बेफोरखौहाय नायनानैहाय गोसो बा माइन्दखौहाय फ्रेस खालामहैदों बा मोनथिहैदों। ओ आरो आं बेखौनो ओ मोजां मोनोदिे गोजान दावबायनाय खाथि दावबायनाय। ओ होननानैबो जोङो आं बांसिन गोजानाव दावबायनायखौहाय ओ मोजां मोनो ओ गोजानावहाय जोङो मोनथियै बा नुफेरैफोरखौहाय नुनानै सोलोंबोनाय बेखौहाय आं एसे मोजां मोनो आरोना नोंथां। ओ नोंथाङा ओ दासिम अबे बबे जायगायाव बेरायखो?
खाथियावनो बांसिन बेरायनाय जादों नोंथां।
अ अ होनबा नोंथां जोंना समाबो जाना फैबाय ओ नोंथांखौहाय उनाव लोगो मोनगोन होननानै आं आसा खालामबाय।
नोंथांनिसिम गोजोननाय थाबाय आंनिसिमबो
औ नोंथां
औ औ